औ
औ नोंथां
औ दा आङो नोंजों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जोंना ओबेनो जाहैबाय जोङो बाहायनाय मोब्लिब एबा कारेन्ट जोंनो दानि जुगाव मोब्लिब मोब्लिबखौ मानो नांगौ जोंहा मोब्लिब गैयाब्ला जोंहा मा मा खहा जागोन एबा जोंहा मा मानि गोनांथि जागोन
औ नंगौ नोंथां उम
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौनो फोरमायग्रोनो थाखाय खावलानाय जा
औ नोंगौ नोंथां थारैनो मोनसे गोनांथार आयदा आथिखाल मुगाजों गोरोबनाय आयदा बियो बेखौ नोंथाङा आंजों सावरायनो थाखाय हरबाय जिहेथु आंबो सावरायनायाव हेफाजाब होनो आवगायबाय दा नोंथाङानो बुंखाबाय मोब्लिब मोब्लिबा आथिखालनि मुगायाव मोनसे जोबोद गोनांथार सक्ति जानानै फैबाय दा मोब्लिब नङाब्ला मानसिफोरखौ बुंजागोन माने दिनावनो खाना होननानै बुंजागोन मेगन थायोब्लाबो खाना होननानै बुंनो हागोन आरो। मानो होनोब्ला दिनैनि संसार जानायाव दिनैनि जिउ खुंनायाव मोना फुं जानायनिफ्राय लानानै मोनासिम जों सुबुं माहारिया जोङो मोब्लिबनि सायावनो जों सोनारनानै थायो मोब्लिबजों सोलिनाय गासै मुवाफोरखौनो जोङो ओ बाहायनानै जोङो खामानिफोरखौ मावो नङा ओमबा नोंथां दा औ मोब्लिबा सानसे गैयाबानो जों सुबुं माहारिया हालाय हाफाय जायो नङा ओमबा नोंथां? दा बेबायदिनो मोब्लिब मोब्लिब आगजुफोरा बे बायदिनो जेरै बुंनो हायो जों आं जानबुं थाबाय जानबुंआबो मोनसे मोब्लिबारि आगजु जों जानबुंखौ बाहायनो थाखाय जानबुङाव बेटारि थायो। बे बेटारियावबो जोङो मोनसे चार्ज होनो थाखाय जों मोब्लिबखौ नांगौ जायो। दा जोङो बेबायदिनो माब्लाबा समाव जोङो बारहुंखा बारनानै बेबायदिनो तारफोरा जयोब्ला बांग्रिं बांग्रिंफोर मावनानै तारफोरा जयोब्लानो जोङो हा फाय जायो माने मबाइला चार्ज गैया जोङो बेबाय दिनो समाजारि बिजों नायनो हाया जों बेबायदिनो खौरांफोर नुनो मोना। जों बेबायदिनो गोजानि लोगो आलासि बेफोरखौ जोङो खबर लाहरनो मोना बिमा बिफाखौ खबर लाहरनो मोना बेनि थाखायनो जोङो जानबुङाव जि मोनसे चार्स होनो थाखाय मोब्लिब नागिरनानै हालाय हाफाय जानायफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेल' नङा आथिखाल मुगायाव जों नुबाय मोब्लिबजोंनो जोङो जेरै दा गरम बोथोर सोलिदों गरम बोथोराव जोङो फेन सालायो। बेबायदिनो गुसु खालामग्रा रिफ्रेजारेटरफोर सालायो नङा ओमबा नोंथां
औ
आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव ओ मा होनो बेफोरखौल' सालाया जेरै ओंखाम संनो थाखायबो बेबायदिनो मोब्लिबखौ जोङो बाहायनाय जायो इन्डाक्सन हिसाबै बनजों संलानो माने जिहेतु बनफोरा बिफां लाइफां दानफायनो मोना नालाय बिफां लाइफां दानफायबा आबहावाया गाज्रि जायो बेनि थाखायनो बननि सोलाय आरो बनजों खस्थ'बो जायो आथिखालाव मोब्लिबजोंनो दै फुदुंनाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेफोरखौबो बाहायनाय जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव नु मोनबाय जिहेतु पेट्रल डिजेल बियो जोबखोलांनो हमबाय बेसेन गोसा जालांनो हमबाय दा बेनि थाखाय मा खालामबाय जोंनि बिगियानगिरिफोरा पेट्रल डिजेलजों खारनाय गारिफोरनि सोलाय जोङो मा नुबाय इलेक्ट्रिक कारफोर माने मोब्लिबजों चार्ज होनानै ओ खारनाय कार दिहुनबाय बेबायदिनो जोंहा मा होनो टम टमबो दिहुनबाय आरो इलेक्ट्रिकनि जोङो स्कुटि बाइकफोरबो दिहुनबाय जायखौ जोङो खेबसे चार्ज होनो होयोब्ला जोङो बिदिनो एक्स' बा देरस' किल'मिटार खारनो हाग्राय बेबायदि अबस्थायाव फैबाय आरो। आरो मोब्लिबखौ जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोङो बिदिनो स्रां नुनो थाखाय बाहायो जेरै बाल्ब फोजोंनायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो आजिखालि दामनाय देनाय रेडिअ'फोर बेफोरावबो जोङो दामनो थाखाय जोङो मोब्लिबखौ बाहायो बेबायदिनो गोबां खामानियाव बाहायो आरो मोब्लिब गैयाब्ला माने जोङो आनन्दायनाय बायदि आरो जों दिनै कम्पिउटार कम्पिउटारफोर बाहायो प्रिन्टारफोर पेपारनिफ्राय प्रिन्टारनिफ्राय जों प्रिन्ट खालामनो थाखायबो जों मोब्लिब नांगौ जायो जोङो मोब्लिब गैयाब्ला माने जेबो खामानियानो जानाय नङा माने बियो मोनसे थाद'नाय जागोन आरो रांखान्थियारि बिथिङाव मोनसे जि हादर बेयो जोबोर गोग्लैसोगोन आरो। आरो जों मिथिगौ मोब्लिबखौ जोङो ओ दैजों बानायनाय जायो मोनसे बेबायदिनो दैमा बोहैबाय थानाय गिदिर दैमानि गेजेराव जोङो मोनसे बान्दो देम बानायो बे देमाव बेबायदिनो दैया बोहैबो बोहैबो बुरजा जायोब्ला ओ बेनि उनाव देमनि उनाव मोनसे टारबाइन टारबाइन फांखा होयो आरो बे टारबाइन फांखायावनो बै दैखौ माने गोग्लैहोनानै जेब्ला दैया गोजौनि फ्राय दै बाज्रुमनानै बे टारबाइन फांखायाव गोग्लैयो हब्ला टारबाइन फांखाया बेबायदिनो जोबोर गोबारै गिदिंनानै मोनसे मोब्लिब गोहो सोमजिहोयो आरो। बे टारबाइनाव सोमजिनाय मोब्लिब गोहोखौनो बायदिसिना मेसिनारि आगजुफोर बाहायनानै बेबायदिनो तार बाहायनानै जोङो बेबायदिनो गामि गामिसिम जे मोनसे हरनाय हाबाफारि बे हरनाय हाबाफारिया मावफुंजायो आरो नोंथां। आरो मिथिखागौ आथिखालाव माने मोब्लिब मोनफ्रोमबो न'खराव मोब्लिब दङ आरो बे मोब्लिब बेसे बाहायदों बेखौ सुनो थाखाय मोनसे सुग्रा मिटार बक्सबो बाहायनाय जायो। बे मिटार बक्सआवनो नोंस्रा बेसेबां मोब्लिब बाहायदों आरो बे मोब्लिब बाहायनायनि बेसेबां फैसा हानांगौ बेसेबां बिल जाखो बेफोरखौ जोङो बे मिटार बक्सनि गेजेरजोंनो नायनानै मोब्लिबाव मावग्राफोरा लानानै थाङो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ ओ दा नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा।
औ दा मोब्लिब बेनि बागै नोंथाङानो माखासे बाथ्राखौ फोरमायलांखाजोब्बाय आरो बे फोर गैयाब्ला मा जागोन बेफोरनि गोनांथिफोरखौबो नोंथाङानो फोरमाय होजोबखाबाय दा जोंहा मोब्लिब खौ नोंथांङा बुंलांखादों दै दैनिफ्राय जोंहा बानायनाय जायो होननानै
औ।
आरो जोंहा मोब्लिबखौ मोनसे बेसादनिफ्रायबो बानायनाय जायो जायखौ जोङो बुङो निउ निउक्लियार पावार प्लेन होननानै बुङो जोहा बै जे निउकलियार जों जायखौ हासिंनिफ्राय मोनो बेखौ जोंहा सिथावनानै जे खम निउक्लियार बाहायनानै जोंङो गोबां
रोजा रोजा फलटेज एबा गोबां न'खरखौ सालायनो एबा गोबां बुरजा बिबांनि मोब्लिब दिहुननो हायो आरो
औ
ओ बेजों लोगोसे जोंहा मोब्लिबखौ जे सलार बेजोंबो बानायनो हायो।
औ
जे जोंहा बे सलारखौ जे जोंहा साननिफ्राय बेखौ चार्ज होनानै बेखौ जोंङो मोनसे बेटारि जे बे बेटारियाव जोंहा बै मोब्लिबखौ दोनथुमनाय जायो आरो बै मोब्लिबखौ दोनथुमनानै जोंहा जेब्ला मोना जायो अब्ला बै दोन नाय मोब्लिबखौ जोंहा बाहायफिननाय जायो आरो
औ नोंगो थारैनो
औ दा बिदिनो जोंहा मोब्लिबा मोब्लिबखौ जोङो जाय जायगायाव जोंहा मोब्लिब बानायग्रा थायो बेनिफ्राय जोङो जे बे कारेन्ट टार एबा लाइन तटार बेखौ बोनानै जोङो गामि गामि नोगोर नोगोर नोगोर नोगोर न'खर न'खर लाबोनाय जायो आरो
औ थारैनो
दा बिदिनो बै मोब्लिबाबो जोंहा जे गासै समावनो थाबाय थाया आरो बेयो थांलाय फैलाय जायो बेनि थाखाय बै थांनाय समाव जोंहा मोब्लिबनि गोनांथि जायो बेखौ बाहायनो थाखाय जोंहा मा खालामो जे इनभारटार बेटारि
औ
बेखौ लाबोनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जेब्ला मोब्लिबा थायो अब्ला बे बेटारिखौ चार्ज होनाय जायो आरो जेब्ला मोब्लिबा थाङो बेयो हारसिंनो अट'मेटिक बे मोब्लिब बेटारिनिफ्राय मोब्लिब जमा जानो साननायखौ जे फांखा एबा लाइट जेराव मोब्लिबनि गोनांथि जादों बेवहाय हरनाय जायो आरो दा बिदिनो जोंहा मोब्लिबखौ जे जेब्ला मोब्लिबा थाङो जोंहा गिदिर गिदिर हाबा जायो बिदिनो जोंहा गिदिर गिदिर फुजाफोर जायो बेखौ सालायनो जोंहा गोबां मोब्लिबनि गोनांथि जायो बेखौ जोंहा बेटारिजों एबा बेटारियाव जमायनाय मोब्लिब बेजों जोंहा सुफुंनो एबा मावफुंनो हाया बे-बेनि थाखायनो जोंहा बेयाव जे जेनेरेटर एबा हन्दा बेफोरखौ जोंङो बाहायनाय जायो खौ जोङो डीजेल एबा पेट्रल जों सोनानै सालायनाय जायो आरो बे खौ खालामनानै बेनिफ्राय जोङो मोब्लिबखौ दिहुननाय जायो आरो
औ थादोंमोन ननो नोंथां
औ नाथाय बे मोब्लिब दिहुनग्रा जेनेरेक्टर एबा हन्दा बेफोरो मा खालामो बा ओ उखुन्दै हगारो जायनि थाखाय जोंहा आबहावा एबा बारहावाया गुबुंले जायो आरो
औ थारैनो ओमफ्राय सलारजोंबो मोब्लिब दिहुनो खोमा ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां जायखौ जोङो औ जेब्ला जोङो सान एबा सानदुंनि बिदुंजों बै सलारनिफ्राय बेटारियाव जोङो मोब्लिबखौ जमायना लानाय जायो आरो आरो जेब्ला मोनाजायो अब्ला बै बेटारियाव दोननाय एबा जमायना लानाय मोब्लिब एबा सार्चखौ जोङो बाहायफिननाय जायो आरो मोब्लिब महरै
औ औ औ
औ जोंहा दा बिदिनो मोब्लिबजों नोंथांङा बुंलांखाबाय बाइक एबा स्कुटि एबा टमटम गारि बेफोरबो ओंखारदों दा बिदिनो जोंहा मोब्लिब जोंबो बेे रेलगारि एबा ट्रेन बेखौ सालायनाय सालायग्रा जाबाय आरो
औ
नङाब्ला जोंहा गोदो गिबियावथ मा जायोमोन जोंहा खैला बेजोंसो ट्रेनथखौ सालायोमोन बेनि उनाव जोंहा जे डिजेल बेफोरजों सालायग्रा जादों बे खाव बेवहाय जोंहा मा जायोमोन जे आबहावा गेब्रेङोमोन बेनि थाखाय जोंहा मोब्लिबजोंनो। जेबे ट्रेन बेखौबो सालायग्रा जाबाय आरो अब्ला बै ट्रेननि खारनाय स्पिड बेखौ खौबो जोङो ट्रेनजों ओ मोब्लिबजों सालायनानै गोबांसिन खालामनो हादो एबा स्पिडखौ बांसिन खालामनो हादो लोगोसे आबहावा गेब्रेंनाय बेबायदिबो खालामदों आरो औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
दे होमबा ना नोंथां
दे औ